अ नोंथां।
औ। हेल' नोंथां औ। औ उम नोंथाङा मा खालामदों दा?
आङो जेबो खालामथ'वाखै नोंथां।
अ नोंथाङा माबाफोर सोमोन्दै रायजलायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां, नोंथाङा मानि सोमोन्दै रायलायनो बुंबानो जाबाय?
औ नोंथाङा जेनोबा आंनो आबादनि सोमोन्दै फोरमायना होबानो जाबाय नोंथां।
औ, ओ दा आङो ओम बे समावहाय ओ जेनाखि आङो ओ आंनि जि बिघा हायाव आङो फाथो आबादखौ मावगासिनो नोंथां। दा आङो नैबे फाथो आबाद मावनायनि सोमोन्दैनो नोंथाङै फोरमायनानै होसै। ओ दा फाथो आबाद खौ मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो ओ मोनसे हा सायख'नानै लाग्रोनांगोन। जाय हाया मानि फाथो आबादनि थाखाय जो मोजां दा आ बैबायदि हायानो जाहैबाय जे फाथो आबादनि थाखाय ओ बारा दै थाबाय थानाय ओ हाया हायाव फाथोया जाया ओ एसे ए बालासियाबा बारा बालाबो नङा ओ एसे बेबायदिनो एसे रानस्रावदब ओ एसे ओ गिसिदब बिदि मिदियाम हायावहाय फाथोआ बांसिनै जायो आरो। दा बेबायदिनो फाथो आबादखौ जोङो ओ गायनो थाखाय बेबायदि हाखौ साय खननानै जोङो बे हाखौ जोङो खनथाम बा खनब्रै ओ ट्रेक्टरजों औ मोजाङै एवग्लिनानै लाग्रोनांगौ जायो। ओ बे आरो एवनानै बै हायाव थानाय गासै दाखोर दाला अन्थाइ अनलाफोरखौ जोङो ओ गारग्रोनांगौ जायो बेनि उनावसो जोङो ओ बेयावहाय जेनाखि ओ फाथो बेगरखौ खुइनो हानाय जायो। दा जोलै बासिना ओ बिनि उनाव जाहैबाय जोंना जोलै बासि नाय दा जोलैखौ जोङो ओ जोंहा जोलैया दा बाजाराव गोबां रोखोमनि मोननो हायो। आल आलादा आलादा बे ओ दा बै जोलैफोरनि गेजेराव जोङो बबे जोलैया जोङो ओ बिगुर रोजासिन जायो बा ओ साबसिन जायो बे जोलैखौ जोङो बासिनो रोंनांगोन। बेनि उनावहाय जोङो ओ उम जोङो फाथो बेगरखौ बायनानै लाबोनानै ओ बे जेनाखि जोङो फाथो फोनो थाखाय ओ थियारि खालामनाय जायगा। जोङो बेयावहाय फोनानै होनांगोन आरो आरो बेबादिनो फोनानै होखांनायनि उनावहाय जों बेयावहाय ओ लासै-लासै मै बोनानै होनांगोन। जाहाथे ओ बेगरफोरा हायाव हाजों मोजाङै गोरोबनानै थायो। आरो थाब थाबै गाजा बेरखांबोयो बेबायदिनो जोङो ओ फाथो आबादखौ ओ जेन'बा फाथोखौ खुैखांनायनि उनावहाय जोङो से से माससोनि उनावहाय जोंनाहाय। फाथोआ मोजाङै खिलिखांबोनाय जायो दा बै खिलिखांबोनाय समावहाय ओ जेनाखि गोबां हाग्राफोरबो ओ फाथोआव फैफानो हमो दा बैफोर हाग्राफोरा जेनाखि फाथोखौ खहा खालामनो हायि बायदि ओ बेखौ जोङो फुनानै होनांगौ नाथाय ओ खायसे मानसिफोरा जे ओ बैफोर हाग्रा बंग्राखौ
औ जायनाखि ओ फोजोबस्रांनो थाखाय माखासे मुलिफोर बाहायनाय जायो। नाथाय बेफोर रायनारि मुलिफोरखौ बाहायालासिनो बै हाग्राखौथ'
जोंनि बिफांखौ एसेबाबो लोरब खालामो बेनि थाखायनो आरो
फाथोआव थानाय हाग्राखौ सुथारनांगौ आरो दा बेजों लोगोसे जोङो बाथोखौ ओ जोङो
सम हासार होनांगौ जायो गहाय फाथोआ एसे गेल
राथां जायो बे समावहाय बिगुर जानाय थाखायहाय। फाथोआव इउरिया होनांगौ ओ बेबायदिनो हफोर होनायनि उनावहाय होनो हायो। बिदिनो जोङो मानसि फाथो आादखौायनायनि उनावह आ खालामांगौ जायो आरो आथिखाल खालामनानै जोङो बेखौहाय रोगाना थुमनो थाखाय लाांनो थाखाय जो औवाफोरबो दानांगौ जायो बेनि थाखाय दा बेखौ जोङो अवाजों सुजाबनानै जोङो दैमायाव गारसोमनानै गारसोमनानै होनांगौ आरो बे फाथोनि सायावहाय जोङो फाथोआ थाब सेवनाय बायदि ओ माखासे जाबोर जालाफोरखौ ओ जोङो गारना होनांगौ। जेरै फेसिलि बाना आरो जोंङाहाय खाथ्रि बिलाइ खोबनो हायोबा जोंहा फाथोनि रंखौ साबसिन जायो होननानै बुंनाय जायो फैबाय थानायाव फाथोखौ सङोब्ला फाथोनि फाथो बिनि जे रं बेयो जोबोर मोजां ज मानो होनोब्ला जों फाथो बिगुरनि जे फायखारिफोरा नायनाय जायो बै फाननो नागिरनाय समाव फारथि बिथिंनिफ्रायनो जोबोद ओ मास बिदि सोबनायनि उनावहाय फाथोआ फाथो मोननाय मोननायखौ जोङो नायबाय थानांगौ बेबायदिनो फाथोआ मोनोब्ला जोङो सुनांगौ जायो दा बेैबादि सुनानै जोङो सुखांनायनि उनावहाय आरो जेब्लानो ओ बे जि फाथो दिरुंआ
फानजानाय जाबाय जोङो एसे मोजाङै ओ
अब्ला फाथोआ फाथोनि रङा साबसिन जायो दा बेबायदिनो जों
ओ बेनि उनआवहाय जोङो ओ
ओ बेखौ फाननांगौ जायो। ओ बेबायदिनो जोङो फाथो आबाद मावनानै ओ जेनाखि गोबां मोननो हायो। आथिखालावथ' फाथोआ मनावहाय थामरोजानिफ्राय थामरोजा बाजौसिम ओ मोन मोनगोन बायदि जादों। ओ दा बेबायदि असिलायै सोरबा फाथो आबादखौ मावोब्ला जों बेनिफ्राय गोबां मुलाम्फाखौ
ओ दा ओ आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथां। ओ दा जेन'बा ओ माबा
खालायजायोबो।
औ नोंथां जेनेबा नोंथाङा जे जे आबाद खौ फोरमायदों बेनि थाखाय नोंथांनाव गोजोननाय थाबाय आरो आं फोरमायनो सानदों जेनेबा ओ बेफार नोंथाङा फाथो आबादनि सोमोन्दै फोरमायदों खिन्थु आं फाथो आबादखौ फोरमायनो नागिराखै आरोना आङो खालि फोरमायनो नागिरनाया जाहैबाय बेयो मा होनो ओ आङो बे बागाननि सोमोन्दै एसे फोरमाय नागिरदों आरो ना नोंथाङा आंहा मोनसे लबार मोनसे फिसा बागान दंना बे लबार बागाननि सोमोन्दै नोंथांनियाव फोरमायनो होननानै आं माबाबा ओ सान्दों आरो जेनेबा जोङो लबारखौ जोङो माबायदि गायोब्ला माबायदि हायोब्ला जोंना लबारखौ बांसिन मोनगोन एबा ओ मा होनो मा बांसिन मुलाम्फा मोनगोन बेनि सोमोन्दै होमबा नायदो आं नोंथां जोङो लबार बिफां होननानै बुङोब्ला जोङो लबारखौ जोङो गिबियैनो जों फुलिखौसो बायनानै गायनांगौ जायो। जों जानला मोनानला न'आव खालामलाबायनाय फुलिया जोंना आथा भारा होननानै जों मोनथियो आरो बेजोंनो बेजोंनो लोगोसे मा जाबावो जोङो मा होनो बेयाव ओं गायनानै जोङो बेखौ लबारखौ जोङो दाबो मानो स्नि नङाबा दाइन बोसोर बैसो बोसोर जाबासो जोङो बे लबारखौ मोन नो हायो आरोना। जोङो गिबियावनो मोनथिग्रोनांगोन जों लबार हानो थाखाय जों मा मा जोंनो मुवा मुवा बुस्थु नांगौ आरो ना बिनि सोमोनदै जों गिबियावनो मोनथिनानै लाग्रोनाया गाहाम जायो नोंथां, जाय मा होनो उननि समाव नोंथांनो मोनसे मोजां माबा मा होनो हेफाजाब होगोन आरोना बेयो। ओ बिदिनो जोङो लबार खौ हानो थाखाय जोङो बै माखासे बुस्थुफोरानो जाबाय जेरैहाय जोङो जों गिबियावनो बुंनो हायो जोङो बेखौ मा होनो लबार हाग्रा सिखा, बिनि उनाव जोंना थागोन गुना ओ खथा, ओ बेनि उनाव ब्लेड। बेजों जोङो बायनो हायो आरोना। बे हानायखौबो जोङो माखासे माखासे मा होनो फोरोंग्राफोरनि एबा मा मा होनो फोरोंगिरिफोरनि सिङाव थांनानै जोङो बेखौ सोलोंनानै फैनानै जोङो न'आव होफैनो हायो आरोना, ओरैनो जोङो हानो हायो होननानै हादामला बायजाया आरोना गिबि जेनेबा जोङो मावजेननाय बा ओ एबा जोङो न' खाथियावबो सोरनि सोलोंनानै लानो हागोन आरोना जोङो। बिनि उनाव जोङो लबारखौ गिबि हायोब्ला जोङो ओम माने बेनि आथाया बांद्राय ओंखारा आरो बै आथाया माने ओंखारबाबो थाब लाथा खायो आरोना बै थाब लाथा खानाय आथाखौ जोंङो मान होनो गारालासिनो बेखौ दोननाय दोननांगौ जों बे लबार मा होनो बे रिेजेक्ट जानायखौ जों लगार सक्राब होननानै बुंनाय जायो जायखौ जोंङो बेखौ जोंङो बाजाराव लांनानै फानहैयोब्ला जोङो बेखौ खिसियावनो जोंङो जौसे बा ओ मा होनो गुजि बेफोरबायदि नंङाबा जौसे जि बेफोरबायदि जो सेरसेयाव जों मोन हायो आरोना नोंथां जेनेबा जों लबारनि दंफांखौ नायनानै लभारा बांद्राय माने साप्लाय जायाबा जोंनिया मा जायो। दामा बारा जायो होननानै जों मिथियो आरो ना आरो बिनि उनाव जोंङो सानबासो बिदिनो रानिं हाना नै जेब्ला द' दिन जायो एबा बै दिनाव मा होनो फुङाव थांनानै जोङो सारिथासोआव थांनानै जोंङो। हाहैयोब्ला जोंहा मा जायो बांसिन ओंखारो होननानै जों मोनथि बेनिखायनो जोंङो फुङाव थांनानै हाहैनानै फैनांगोन आरोना बेनि जोङो जेनेबा से घन्टा एबा नै घन्टानि से घन्ट द्रायथ' नङा थाम घन्टासोनि उनाव जोंङो खांहैयोब्ला जेब्ला जोङो खांहैयो अब्ला जोंङो। बै लबारखो जोंङो बाल्थिङाव खांनानै लानानै फैनाय जायो आरोना बे लानानै फैनानै जोंङो जेब्ला जोंङो। मोनसे बानायग्रा ट्रि दंखायो बेयाव होग्रा बै ट्रिखौ लाबोनानै जोंङो बे ट्रियाव बा जोंङो थाम लिटार जोंङो आथाखौ आथा लबारखौ होयोबा जों ङो दैखौ नै लिटारखौ होनांगोन आरोना आरो बिदिनो जोंहा मोनसे दंबावो एसिड जाय एसिदखौ जोंङो बायनांगोनसो आरो ना जोंङो मोनसे एबा मा होनो लबार गलायाव लबार बायग्रा गलायाव एबा लाखिग्रा गलाखौनो होनांगोन जोंङो बेयाव जोःङो बे एसिदखौ जोंङो मोननो हायो आरोना एबा दस्रा द दखानावबो जोंङो मोननो हायो जोंङो बेखौ बायनानै जों लाबोनानै जोंहा बेयावबो बा लिटार दैयाव जोंङो मा होनांगौ दुइस' ग्राम दुइस' ग्रामजों जा दुइस' ग्राम जानाय बे एसिदखौ जोंङो होनांगोन एसिडखौ होयो होननानै होजालाबाय आरोना बै एसिडा जाहैबाय जोंनि मोदोमाव खामो आरोना जाय- जायनि थाखाय जोंङो बेखौ गिनांगौ जायो बिनि थाखायनो जोंङो बेखौ बा लिटार दैयाव जोंङो ओ मा होनो नैजौ ग्राम बा इस बै एसिदखौ होनानै जोंङो बैयो लबाराव जोंङो होनाय जायो आरोना बेफोरबायदि होनानै मा जायो बेयाव होनानै जेब्ला जोंङो अखाानायनायै हायो अब्ला अखा नायोब्ला जोंङो मा खालामनाय जायो मोनसे मोजां माबायाव लबार नाग्रायाव जोंङो नाहैनांगौ आरो ना बेखौ नानाय-नानायनि उनाव जोंङो ओ मोननै दंङ' बे नम्बार लाग्राया मोनसे जाहैबाय ओ मोनसे गोबा खालामग्रा मोनसे आगर खालामग्रा नायै नायै लानानै जेब्ला गोबा जायो अब्ला बै आगर खालामनायाव जोंङो। होनांगोन आरो ना बै आगर खालामनाया माने सिथाबलाबायाया आरो ना बिनि थाखायनो जों बेयाव होनांगौ बिनि उनाव लाबोनानै जोंङो दान्देयाव लांफैसै दान्देयाव फैनानै जेब्ला जोंङो अखा हायोना अब्ला जोंङो थिखानांगौ जायो एब्ला निहोफोरखौ जों होनो नांङा मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव औ निजि नांङोब्ला जोंना बसन्थ बिरो जेरै गस्ला लंफेनआव बसन्थ' बेरो बिदिनो बिब बसथ' बेरो आरोना बिनि उनाव जोंङो सान सातदिनसो जों जेब्ला फुरायै रानहोयो अब्ला जों बे लबार खौ जोंङो दुमनायनि जोंना लाहार फाहार खालामनांबावगौ आरोना जेब्ला लबारा रानै रानै रानो अ ब्ला गोजा जारे रेट जाखायो आरोना जे जोंङो आथा आथा माने बैल' लभार एसिद होनाय ना बैनो माने रं खालामो आरोना बिनि थाखाय माने बे गोमो मो गोमो स्लिब जायो जेब्ला जेब्लानाखि गोमोस्रो जायो अब्ला जोंहा मोनसे न' बानायनाय दंखायो बेयो लबार दुमनो थाखाय बेयाव जोङो ओ खनसेयाव आलाय आलाय होनानै जोङो बेखौ दुमनाय जायो आरो ना दुमनायाव जाहैबाय जोङो माखासे दंफां गुन्द्रा नङाबा माखासे गोथां दंफां-लाइफांनि दालइफोरखौ जोङो थांनानै बेयाव मा होनो सावहैनांगौ आरोना सावनानै जोङो बेयो मा होनो अरखौ होनो नाङा अर होयोबा माने बेयो जोंख खांगोन लबाराथ' मिथिखायो जों लबार बुस्थुवा माबायदि अर खामोना बिनि थाखायनो जोङो बेखौ अर होनो नाङा आरो ना उम अर अर होयोब्ला जोंहा बे लबार खौ जोङो मोननाय नङा आरो बिनि थाखायनो जोङो उखुन्दैजों बेखौ दुमनाय जायो दुमखांनायनि उनाव जेब्लानाखि जोङो सानथाम एबा साननैसो रिगुलार दुमोबा जोंनिया बैयो माने एसे गोसोम गोसोम जारेद जारेद जायो आरोना बै समाव जोङो बांसिन दाम मोनो होननानै जों मिथियो आरो बाजारफ्राव बा फानैबा बांसिन मोनो जेरै जोंङो सेरसेआव जेनेबा नैजौ नैजौ मोन गोन आरोना जेरै जोङो नोंहा जेनेबा गोबां बिबांनि दिहुननो हादोंबाथ' नोंहा गोबाङानो लाब जाबाय जेनेबा टनाव फानहैनो हायोबा नोंहा लाख लाखजोंसो नोंनि फैस या फैगोन आरोना जेब्ला नोंहा एसेल' इसेल' हायाव गायदोंबा नोंहा जेनेबा जानो आन्थाजे नोंङा बिस हाजार त्रिस हाजारा मासाव मास मोनसेयाव फैगोन आरो बेफोरबायदि जोङो बे लबार आबादखौ मावनाय जायो नोंथां बेनो आंनि बुंनांगौवा नोंथां गोजोन्थों